हेल' औ नोंथां
बोरैहाय दङ
औ आं दा माने गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दं।
औ औ आंबो मोजाङैनो दङ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा आं औ।
औ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो ओ दावबायनायनि सायाव एसे सावरायनो नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ गिबियाव नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना दावबायनायनि बागै?
औ हागोन नोंथां। ओ जो औ जोंनाथ' दावबायनाय होनोब्ला ओ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो दावबायनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा फरायसालि बायदिसिनानिफ्राय दावबायनाय आरो जोंना लोगोफोरजों दावबाय दावबायनाय न'नि सुबुंजों दावबायनाय
औ औ
बिदिनो गोबां आरो सोरबाया धोरोम एबा
बायदिखौ ओ खौ लानाय बेरायनाय सोरबाया गाव नुफेरै जायगाखौ नायनो थांनायजों लोगोसे
गुबुननोबो ससियेल मेडिया बायदिसिनायाव दिन्थिनो दावबायनाय बिदिनो गोबां रोखोम दावबाय नोंथां।
औ नंगौ।
औ
औ बेबादिनो माने दावबायनाया बुंनो थाङोबा जोंनि जिउआव सानफ्रोमबो एबा साफ्रोमबो नि जिउआव जोबोद गोनांथार होननानै सानो आरोना ओ मानो होनोब्ला जों दावबायनायनि फ्राय गोबां गियानबो मोननो हायो आरो।
औ
जेरैहाय जोङो बबेबा दाबसे जायगायाव दावबायनो थांब्लाथ' आथिखालाव माने गोबां ओ ओ रोखोमजोंबो दावबायनो हायो जेरै बासजोंबो दावबायनो हायो साइकेल गारि बेफोरजोंबो दावबायनो हायो गोदो गोदायथ' बेफोरबादि गैयामोन ना बांसिनै बहाबा गोजान उम जायगाफोरा दावबायनो थांङो बिसोर माने बांसिनै गावजों गाव माने थाबायनानैनो बांसिन दावबायनो थाङोमोन आरोना। थाबायनायनि अनगायैबो जेरैहाय मोसौ गारि बेफोरबादि बायदिसिना गराइ गारि बेफोरजोंसो थाङोमोन आरोना। आथिखालाव माने गोबां खम समनि गेजेरावनो माने जों लोगोसे जोङो दावबायफानो हायो आरो। बेजों लोगोसे जोंहा माने बेनिफ्राय बै दाबसे जायगायाव दावबायनो थाङोब्लाथाय जोंहा माने ओ माने जोङो गिबियाव गाननाय जोमनायनि गोनांथि थि बेनि उनावहाय जोंहा गोबां रोखोमनि जेरै जानाय लोंनाय बेफोरदिबो जाग्रा मुवा बेसादफोरनिबो गोनांथि जायो आरोना।
औ नंगौ।
जेरैहाय जोङो बिनिफ्राय गुबुन हादोर एबा गुबुन जायगाफोर दावबायनो थाङोबा जोङो माने बैफोरनिफ्राय गोबां गियान मोननो हायो आरोना ओ जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्लाथाय बै जायगानि थासारि थासारिजों लोगोसे बिसोरनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय राव रायज्लायनाय माने बेफो बिसोरनि राव रायज्लायनायखौ माने जोङो सोलोंफैनो हायो आरो ना। आरो जोंनि राव राय लायनायखौ माने बिसोरो सोलोंनो हायो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जों आथिखालावथ' गोबां फन मबाइलफोरनि गेजेरजोंबो जों माने ओ बिसोरजों माने फट' आरि साफा फायनानै बैसोरनि थासारि जायगा बिसोरनि मिथिंगायारि नुथाय थासारिजों लोगोसे जोङो फट' आरि सुखांना सावगारि सेब खांना लाना फैनानैबो माने जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोरनो माने जोङो गोबां गियान होफैनो हायो खोन्थाफैनो हायो जेरैहाय बै जायगायाव जोङो जे हाय गियान मोनबोदों बैसोरनि जानाय लोंनाया जुदा जेनेबा जोंनिख्रुइ गाननाय जोमनायाबो आलदा रावफोरखौ बेफोरखौ जोङो माने दिन्थिफैनो हायो खोन्थाफैनो हायो बेबाददिनो जोङो माने गियान फिनो हायो आरो ना बुंनो थाङोब्लाथ' माने आथिखालाव माने गोबां रिजर्ट पार्क बेफोरबायदिनो माने गोबां फिसा फिसा रिजर्टपार्क बेफोरबायदि ओंखारबाय आरोना बेफोरनि जोहैबो जोङो माने गोबां गियान बुथुमनो हायो उम गियान बुथुमनो हायो होनबाथाय जोंहा माने बेनिफ्राय जोङो बै जायगायाव जोङो दावबायहैनानै जेनेबा दावबायनो थांनानै जोङो जेनेबा बै जायगानि थासारि नुथाय जेरै दाउसिन दाउला जेरै बिफां बिलाइ बिबार मिथिंगानि गासै समाया थासारि जेरै दैमा दैसा बेफोरखौबो जोङो लाफानो हायो आरो ना
औ नंगौ
जोङो नुयो बेसोर बेफोरजों लोगोसे जोंहा माने गोबां आथिखालाव माने गोबां बेफोरबादि बेफोरनि जोहैबो बेफोर मिथिंगायारि थासारि नुथायफोरखौ लानानैबो जों माने खन्थाइ रायथाइ बेफोरबादि सुजुनोबो हायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
औ ओ नोंथाङा बे दावबायनाय दावबायनायनि सायाव जेनेबा जोंनि जिउआव गोनांथि दङ ना गोनांथि गैया नोंथांनि बादिब्ला एसे फोरमायजागोन नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां थारैनो जोंनि ओ मानसि एबा जोंनि सु बुं माहारिनि जिउआवनो जोंना दावबायनायखौ आङो जोबोद गोनांथि होननानै सा नानै लायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना दावबायबा गोबां गियान गोबां ओ बिदिनो नुफेरै जायगाफोरखौ नुनानै गोबां सोलोंबोनो हायो। गोबां ओ खामनिफोरखौ जोङो बिसोरनिफ्राय रोंनानै फैनो हायो एबा गुबुन जाय गानि सुबुंफोरनिजों बिसोरनि राव धोरोम हारिमु बेफोरखौ जोङो रोंनानै फैयो बिदिनो बिसोर ओ बिसोरो माबायदि थायो माबायदि जायो बिसोरनि राव धोरोमजों लोगोसे बिसोरनि साखोन सिखोन थानाय बेफोरबायदि गासिखौबो जोङो फोरोंनानै लाबो बे बेनि अनगायैबो जोंना दावबाय नाया गोनांथार होनोब्ला जोङो सासे सुबुङा जेबोला जोंना नआव थाबाय थायो अब्ला जोंना बे सुबुङा ओ
बिदिनो बायदिसिना गाज्रि ओ बाथ्राफोरखौ सानफ्लांनानै एबा जाथावै बाथ्राफोरखौ सान फ्लांनानै गोबां दुखु जायो बेजों लोगोसे ओ बे बे सुबुंनि देहायाबो गाज्रि जालांनो हमो बेनि- ओंखायनो जोङो बेफोर साननाय एबा बेफोर दुखुफोरखौ ओ खारहोनो था खाय एबा दसे समनि थाखाय खारहोनोब्ला थाखायब्लाबो जोङो बिदिनो माबेबा खाथि ओनसोलाव लोगोफोरजों दावबायहैनानै जोङो बेफोरखौ खारहोनो हायो जेरैहाय जोंहा मिथिंगानि नि माबेबा मोनसे समायना जागा थाव फोराव थाङोब्ला जोङो गोसोनि दुखुफोरखौ बावगार ओ जोबो जेरैहाय लोगोफोरजों सावराय- नानै आरो मिथिंगानि हाजो हानिबा बिफां लाइफां बायदिसिना खौ नुनानै आरो गोजोन बेनि गोजोन बार बारनाया जोंनि गोसोखौ जोबोर ओ सान्थि मोनहैयो बेनि थाखायनो जोङो दसे समब्लाबो बेरायनो थांनांगौ होननानै जोङो सानो आरो जायबायदि सुबुङाहाय ननिफ्राय बायजोआव ओंखारा बेफोरबायदि सुबुंनि ओ देहा सोलेराबो माने आं दा नुनाय मानियाव ननिफ्राय ओंखारै सुबुंफोरनि देहाफोरखौ आङो जोबोद गाज्रि नुयो मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो ननिफ्राय ओंखाराबा बिसोरो मबाइल बायदि सिना नायनानैनो बांसिन नसिङाव थानानै एबा गेम बायदिसिना गेलेनानै नो बिसोर समखौ थांहैयो थिग बेबायदिनो बेफोरनि जाहोनावबो जोंनिया मेगन बायदिसिनाया गाज्रि जालांनो हमनायजों बिसोरनि देहा लोरबां जानाय बिदिनो बिसोरो ओ जानाय लोंनाय थिग गैया जायो बिदिनो गोबां ओ जोंना नसि ङाव थायोब्ला गोबां देहायारि जेंनाखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां थारैनो माने दावबायनायखौ जोङो जिउआव लाफाबाय थानांगौ
औ नंगौ।
दावबायनाय होनोब्ला जोङो बे जों जेनेबा बबा जायगायाव दावबायनाय बेफोरबायदिल दावबायनाय नङा आरोना आथिखालाव माने गोबां माने जोंनिफ्रायबो माने गोबां सुबुंफोरा माने गोजान गोजान जायगायाव माने सोलोंथाइ बेफोरबायदि माबा मोनसे खामानिनि थाखाय थाङो आरोना माने बेफोरबो जोंनि जिउआव माने मोनफा मोनफा दावबायनाय आरो ना सोलोंथाइनि बागै दावबायनाय जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोबा आरोहाय जोंहा माने गोबां बे बा दिनो सेल मिडिया बेफोरबायाददि समाजारि बिजोंनि जोहैबो माने गोबां सुबुंफोरा माने गोदान गोदान बेबायदि दावबायनानै माने जायगा देखायो बेफोर मबाइलफोराव नुयो आरो जों ना? बेफोर माने जोंनि थाखाय मोनफा मोनफा दावबायनाय होननानै सानो आरो औ नोंथाङा ओरैनो मा मा जायगाफोरा दावबायखो नोंथां?
औ। आंथ बिदिनो दावबायनाय होनोब्ला आङो बिदिनो गोजान गोजान एबा आसाम। नि बायजोआव बायजो एबा बिदिनो गुबुन हादोरफोराव थांनो मोनाखैब्लाबो आङो नसुंसेनि ओ हादोर सुंसेनि जोंनि। ओ खाथिनाव थानाय गुबुन हादोर जेरै भुटान बेफोरबायदियाव जोङो थांनो मोनबाय बेनि अनगायैबो जोङो ओ जोंनि हादोरनिनो ओ
हादोरारि हाग्रामा जेरै मानास बेफोराव आङो दावबायनो मोनबाय आरोना नोंथां
औ औ नोंथां थारैनो औ। माने औ बेफोरदियाव अ अ माने बेफोरदियाव दावबायनानै अ अ बुं बुं। माने बेफोराव दावबायनानै जोङो गोबां जेनेबा गियानबो मोननो हायो
औ नंगौ।
बेजों लोगोसे जेरै जोंनि खाथि खाला ओनसोलावबो गोबां जायगा दङ जेरै पिकनिक स्पट बेफोरबायदि जायगा थायो थायो आरोना बेफोरबायदि जायगाफोराव माने जों गिबि खेब थांनायाव गोबां माने माने ओ मिथियाबो जानो हानाय खायफा खायफा बेसादफोरखौ जों लांफ्लाङाबो जानो हानाय बिनि उनावहाय माने जोङो गियान गियान मोनना फैयो आरो ना जेरैहाय बेफोराव जोंहा जेनेबा जोङो बेयाव थांनानै जाग्रा बेसाद गोबां लांफानांगौ जायो गोबां जगार बायदिसिना सिना लांफानांगौ जायो जों बेफोरखौबो मिथिनानै मोनो आरो ना बे दावबायनायनि जोहै
नंगौ नोंथां थारैनो औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा दावबायनानै ओरैनो मा मा गियानफोर सोलोंनो हाखो नोंथां
दाव बायनानै आङो जेरैबायदि दानैसो बुंलांनाय जोंनि खाथियावाव थानाय गुबुन हादर भुटान बेफोराव थांनानै गोबां ओ जोंनाय गियानफोरखौ आरजिना लाबोनो हायो जेरैहाय। जोङो बे हादोराव थाङोब्ला गिबि हाबनाय गेटनिफ्रायनो जोंहा ओ बिसोरनि हादोर। थिंहाय जोंना गोबां ओ साफा सुफा एबा साखोन सिखोन लाखियो नाथाय। उल्थास बोखां जानानै जोंनि हादोर खिं नाहरफिनोबास जोंनि हादोरखिं जोबोर गाज्रि एबा बायदिसिना प्लास्टिक एबा गाज्रि मुवा गोलैना थानायखौ जोङो नुनो मोनो। थिग बेफोरबायदि दिनै बे ओनसोल ओ बे हादोरनि सुबुंफोरा गावसोरनि जायगा थाग्रा न बिदिनो ओ लामा सामा सामा बायदिखौ जोबोर साखोनै सिखोनै लाखियो आरोना बिसोरो।
औ नोंथां औ।
बायदिसिना मेथाइफोर जानानै प्लास्टिक गोलैना थायोब्लाबो बिसोरो खननानै बेखौ सोना दोनो आरो ओ बिसोरनिया बिदि ओ जानला मोनला सुबुंफोरा लामा बायदिसिना याव गारलाबायनायखौबो जोङो नुनो मोना बिदिनो जोंनि ओ सुबुंफोरा थांनानै गारहोयोबाबो जोंनि सुबुंफोरखौ जुरिमाना होनांनायखौ जोङो नुनो
आरो बिसोरनि ओनसोलाव गोबां ओ गारि मथरफोरा होंगो दोंगो जाया एबा बिसोरनि ओनसोलाव ट्राफिक लाइट गैया। बिदिनो ओ‌ गावसोरनि ओ रुल मथे सोलिजोबनांगो। जेरैहाय जोंना गारि ओ गंसे गारि थाङोब्ला लासै लासै थाङोब्ला बे गारि खौ उननि गारियाहाय गोसा थांनानै बारस'नो हाया बिदिनो जोंना औ बायदि जाब्रबथायफोरनिफ्राय बे ओ बिदि सालायोबा जोंनिया बारगयो। बेफोरखो जोङो मोनथिना फैनो हायो बेजों लोगोसे साफा सुफा जागाफोरखौ साफा सुफा लाखियोबा जोंनि गोसोआबो जोबोर गोजोननाय मोनो बिदिनो ओ
ओह।
बिदिनो जोंना ओ जा गय सय जानानै जानला मोनला ओ जुमुदैफोरखौ गारलाबायो नाथाय बिसोरनि हादोराव जोङो बिदि गारला बायनायखौ नुनो मोना।
बिदिनो गोबां ओ साफायाव थायो आरो बिसिनि ओ सुबुंफोरा नोंथां।
बिदिनो जों माने दावबायब्ला गोबां गियान मोननो हायो आरो।
औ नंगौ।
औ औ। थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोबा माने उन्दै खुदिया जोनोम जानायनिफ्राय बि देरजासिम माने बेखौ राव फोरों राव फोरोंनाय बिनि गाननाय जोमनाय सोलोंथाइ होनाय माने ओ बेफोरो गासिबो माने जोंनि थाखाय ओ बेबायदिनो मोनफा मोनफा ज दावबायनानै मोननाय गियान होननानै जों मिथियो आरो ना।
औ नंगौ। थारैनो नंगौ नोंथां बिदिब्ला ओ जोंना समाबो जाबाय नोंथां।